हेल' औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां
हेल' औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ ओ बिदिनो आबादफोरनि सायाव दा दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदिनो गायनाय फुनाय बायदि बे फोर जायोना ओ बेफोरनि सायावनो नोंथाङा एसे आबादफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन दे ओ जोंनाथ' ओ दासान्दि दैज्लां नालाय बेनिखायनो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनैनो माइ आबादफोर मावनायखौ नुयो आरो। ओ नाथाय जोंना जेरै गोदो माइ आबादखौ बायदिसिना बिदिसिना आदबजों मावोमोन जों आथिखालाव बिब्दि आदबै मावनायखौ नुलिया आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदो जेरै मोसौ हालिफोरजों ओ बिब्दिनो जेरै नांगोल जंगाल मै बायदिसिना लानानै जोङो आबाद मावोमोन। आथिखालाव जोङो बिब्दि मावनायखौ नुला आरो जोंना जेरै गो दान मुगानि जौगानायजों ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिन बायदिफोरखौसो जोङो बाहायनाय नुयो आरो।
हो औ
बेबायदिनो जोंना माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला जोंना गिबियाव नो माइ आबाद मावनो थाखायथ' माइज्लिनि गोनांथि जायो बेखौ जोंना लाबोग्रोनाय जा जायो बा जोंना थांनाय बोसोरफोराव मावफानाय माइज्लिफोर थायोब्ला बेखौनो जोङो ओ दोननाय जायो आरो। बेखौ दोननानै जोंना फुख्रिफोराव बेखौ साननै बा सानथाम सोमना लाखांनानै जोङो बेखौ ओ लांदां जायगाफोराव दोननाय जायो आरो। आरो बेनि सायाव थालिर बिलाइ नङाब्ला जोंना थास' बिलाइफोरखौ खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे माइया जोंना गुदुं जानानै बेयो गाजा बेरनाय बायदि ओ बेनि उनाव जोंना बेखौ फोनायनि सिगांनो फोथारफोरखौ माइ फोनो थाखायथ' जोंना दब्लायसे बा दब्लायनैयानो जायो आरो बेखौ जोंना गिबियावनो हेवग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव मोजाङै हेवखांब्ला जोंना बेखौ मोजाङै सारनानै फोनाय जायो आरो जाहाथे ओ फुनायफोराव जेबो असुबिदा जायैबायदि ओ बेनि उनाव ओ जोंना बेयो खायसे माइफोरा दानसेनि बाराबो लायो आरो खायसे माइफोरा ओ दानसेनि सिगां जानायखौबो जों नुदों आरो ओ बेबायदिनो बेखौ जाखांब्ला जोंना आरोबाव फुनानै गायफिननाय जायो आरो आरो बे गायनायावबो जोंना गोदो जेरै आइजोफोरखौ गायनायाव बाहायोमोन बिब्दिनो जोङो आथिखालाव बाहायनायखौबो नुयो लोगोसे जोंना आथिखालाव मेसिनफोरजोंबो गायनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो ना नायनो थाङोब्ला गोदो जेरै माइ आबादफोराव बांद्राय हासारफोर बाहायनाय जायामोन बा रासायनारिक मुलिफोर बाहायनाय जायामोन नाथाय जों आथिखालाव बिब्दिनो माइ आबादफोरावबो बिबदि रासायनारि हासारफोर बा बायदिसिना मुलिफोर बाहायनाय खौ जों नुयो आरो बेनि उनाव जोंना माइ आबादा ओ जेब्ला मोनो अब्ला जोङो हानाय समावबो आइजोफोरखौबो आथिखालाव हानायखौ नुयो लोगोसे जोंना मेसिनफोरजोंबो हानायखौ नुयो आरो ओ बेबायदिनो जोंना ओ हाखांनानै जेब्ला नागोन अब्लाबो जोङो बांसिन ट्रेक्टरफोर नङाब्ला मेसिनफोरजोंनो नानायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोंना बिफो बिदि माइ आबादफोरा जोबनायनि उनाव जेब्ला फोथारा लांदां जायो अब्ला जोङो बे फोथाराव मटर आबाद खायसे खायसेखौ सबाय बा सिबिं मावनायखौ नुयो आरो आरो बेनि अनगाबो जोंना खायसेखौ जोङो जेरैबायदि सबाइ आबाद नङाब्ला जोंना बेसर आबाद बायदिखौबो नुयो आरो जोंना बेसर आबादखौ मारै मावो होनब्ला बेबो जोंना माइ आबाद मावनायजोंनो एसे एखे जायो आरो जेरैबादि जोंना ओ माइ आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवनानै लाग्रोनांगौ जायो बिब्दिनो जोंना बेसर आबाद मावनायनि सिगांबो मोजाङै जोङो हेवनानै लानाय जायो आरो
औ
बेदिनो जोंना बेसरनि जोलैफोरखौ जोङो सिगांफोर मावनायखौबो दोनखाजायो नङाब्ला जोंना बाजारनिफ्राय मोननाय ओ मोजां जोलैफोरखौबो लाबोनानै जोङो मावफैनाय जायो आरो आरो जोंना बेसरफोराव नुनो थाङो जे बांसिन रासायनारिक मुलै बा जोङो बायदिसिना मुलिफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो ओ जेरै जोंना आबाद फोथारा मोजां जानायनि थाखायबो आलादा मुलै आरो ओ जोंना बिबार बारोब्लाबो आलादा मुलै आरो जोंना फिथाइ थायोब्लाबो फिथाइआ मोज जां जानायनि थाखायबो जोङो आलादा मुलै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंना बेसरनि फ्राय बुङोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो जेरैबायदि जोंना बेसरनिफ्रायथ' थाव मोनो जाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां लोगोसे जोङो बेसरफोरखौबो फाननानै नांगौ जिरादफोरखौ लानो हायो आरो जोंना थावफोरखौबो फाननानै ओ खायसे गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो आरो आरो जोंना ओ मोनसे सुबिदा दंबावो जे बेसरनि जा साख्रि बेखौबो जोङो ओरैनो गारालासे बेखौ हालदैफोरखौ गायोब्ला खायसेखौ जोङो बिब्दिनो हासारफोर महरै हैनाय आरो जोङो थास'फोर गायोब्लाबो बेवहाय हैनायफोरखौ नुदों आरो ओ आरो बेनि अनगायै अनगायैबो जोंना जा बेसरनि साख्लि बेखौ जोङो ओरैनो गारालासे बे खौ जोङो सावनानै बेनिफ्राय हाथफ्ला बानायनानै जोङो खारै बानायनाय लोगोसे जोंना बेसरखौ जोङो जा थाव बानायो बेनिफ्राय ओंखारनाय साख्रि आरोबाव दङना बेखौ बेबो जोङो ओरैनो दोनालासे बेखौ जोङो फुख्रिफोराव ना फोरनि आदार महरैबो बाहायनायखौ जोङो ओ नुनो थाङो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बिब्दि आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन ओ दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम नालाय दैज्लां बोथोराव बांसिनखौनो माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ जोंहा माइ आबादखौ बेफोर बायदिनो ओ गोदो जेरै मावनाय जायोमोन बेफोरबायदिखौ बारा नुनो थांला। आजिखालिनि जुग आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोदान गोदान आगजुफोर बाहायनानै माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव बिदिनो। गोबां गोबां हाफोर गायनो थाब्लाबो बिदिनो जोङो मोसौफोरजों हालेवनानैनो आरो मानसिफोर गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव माइफोर गायनायफोरखौबो बिदिनो मेसिनफोर बाहायनायखौ नुनो मोनसै दा अ माइ आबाद मावोब्ला माइ आबाद मावनो थाखाय ओ सिगाङावनो जोंनो खोथिया ओ खोथिया फोग्रोनानै लानांगौ जायो जोंहा खोथियाखौ खोथियाखौ फोनोब्ला सिगाङाव माइजलिनि गोनांथि बि जायो आरो ओ बे माइजलिखौ जोंहा बाजारफोर बा हाथाइफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो आरो खायसेफोरा ओ बिदि थांनाय बोसोरफ्राव मावनायफोरखौनो दोननानैबो बेखौनो फोनाय जायो आरो जोंहा दा खोथिया फोनो थाखाय सिगाङावनो। मा होनो खोथियो बे माइजलिखौ साननै बा सानथाम थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगौ बेखौ दैयाव सोमनानै दोनखांनायनि उनाव दैयाव सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बिदिनो हाफोराव माबानानै बोखांनानै दोनो आरो हाफ्राव बोखांनानै दोननानै बिदिनो बस थाबा बिदि थास' बिलाइ बायदिफोरजों खोबनानै दोनो जायहा थे बेफोरो गाजा बेरखांबोयो बिनि थाखाय दा बेखौ बिदि मा होनो खोबनानै दोनखांनायनि उनाव साननै बा सानथामनि उनाव गाजा बेरखांबोयो। गाजा बेरखांबोनायनि उनाव जोंहा बेखौ फोनाय जायो आरो द बेखौ फोनोब्ला जोंहा सिगाङावनो हाखौ हालेवनानै मोजाङै साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ बेयाव आ जि खालि फोगानि खालि बेयाव दै जमा खालामनानै। ट्रेक्टर बा मोसौजों हालौवनानै फोनाय जायो हाब्रु खालामनानै हाखौ गुरै खालामनानै फोनाय जायो आरो खोथियाखौ दा बिदिनो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव खोथियाया मा होनो साननै मा होनो मास मोननै बा मास मोनथामनि उनाव सोमखोर सोमखोर जाबोनो हमोब्ला बेखौनो आरो माइबो खौनो आरो माइ गायनाय जायो आरो जोंहा माइ गायनो थाखायबो बिदिनो हाफोरखौ मोजाङै साफ सफा खालामनानै लानांगौ जायो बिदि आलि फोर दाननानै मोजाङै थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो। बिदिनो खायसेफ्रा हाफ्रावबो माइफोरा मोजां जानायनि थाखाय हासारफोर बायदिफोर बाहायनाय खौ नुनो मोनो आजिखालिनि दिनाव बांसिन सिगांनि समावथ' बेफोर बेफोर बायदि हासार बायदिसिना बाहायनायखौ बारा नुनो थाङामोन नाथाय आथिखालनि दिनाव हासारफोर बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनसै बिदिनो माइखौ खोथियाखौ मास मोननै बा मोनथामनि उनाव फुखांनायनि उनाव खैथियाखौ साननै सानथामनि साननै सानथाम दोनखांनायनि उनाव माइखौ गायनाय जायो आरो माइफोर गायनायावबो बिदिनो हिनजाव माहारिफोरा माइफोरखौ गायनाय जायो आरो खायसे। थ' बिदिनो मेसिन बायदिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनसै बि आरो मेसिन फोरफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनो। बिदिनो माइया एसे गोथां गोथां सोमखोर जाबोयोब्ला बिदि हासारफोर बाहायनायखौ खौ नुनो मोनो आरो एसे जौखांनानै बि बिदिनो बिबारफोर बारोब्ला बिबारफोरनि थाखायबो एम्फौ जायैनि थाखाय बायदि रोखोम रोखोमनि बाजाराव मोननाय हासार बायदिफोर होनायखौ नुनो मोनो सिगांनि समाव बेफोर फोरखौ बाहायामोन बारा नाथाय आथिखालनि जुगाव बिदिनो एम्फौफोर बांसिन जानायनि चान्स थायो नालाय बेखायनो बिदि मुलिफोरखौ बाहायनायबो नुनो मोनसै आजिखालिनि दिनाव। बिदिनो माइया बिबार फिथाइ जाखांनायनि उनाव। मोननो हमो मोनोब्ला जोंहा बेखौ हानाय जायो हानानै ट्रेक्टरजों बा बिदिनो मेसिन बायदिफोरजों मारा होनाय जायो मारा मारा होखांनायनि उनाव जोंहा बिदि जिगाब ओंखारो जिगाबफोरखौ बिदिनो मोसौफोरनि थाखाय दोनथुमनाय जायो जिगाबाबो उनाव
औ
बिदिनो गोबां खामानियाव होयो जिगाबफोराबो मोसौ फोरनो जाहोनायाव बा बिदिनो आरो गुबुन गुबुन खामानिफ्रावबो हेफाजाब होयो बिदिनो माइफोरखौ बोखां मारा होखांनानै बिदिनो जिगाबफोरखौबो खामानियाव बाहायनायखौ खामानियाव नांनायखौ खौ नुनो मोनो आरो बिदि बेफोरदि माइफोरानो जोंनि जानाय आदारनि थाखाय जायो आरो बे माइआनो जोंनि माइरं जानायनि थाखाय बिदिनो दैज्लां बोथोरावथ' गोबां आबादफोरबो मावनाय जायो दा माइ आबादखौ बिदियैनो मावनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बिदिब्ला नोंथां बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो सम होनायनि थाखाय